खोनादोंना नोंथाङा औ। नोंथांखौ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय। एम्फौखौ माबोरैहाय फिसियो एबा बर' समाजावहाय दानाय लुनाय बेनि बागै माबायदि बर' आइजोफोरा दानाय लुयो बेनि हिसाबै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोनना। औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय एम्फौ। एम्फौखौ माबोरैहाय फियो बेनि बागै फंनैसो रावाव आं नोंथांनो सावरायग्रोना होनोसै नोंथां।
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ। गिबियावनो जोङो बर' आइजोफोराहाय एम्फौखौ माबारैहाय फियो होनोब्ला जोङो गिबियावनो एम्फौनि फिथोब लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो एम्फौ फिथोबखौ बेबायदिनो जोङो गुबुननिफ्राय लानायनिफ्राय लाबोनो हायो। हायोबा नोङो बाजार गलाफोरावहाय बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नों नोंथां बेखौ लाबोनानै जोङो बेबायदि। बिदिनो माला सुनानै दोननाय जायो जायखौ जों बुङो सुखांनाय होननानै बे सुखांना दोननानै जोङो बेखौ न'आवहाय नैजि दिनबा। नैजिसे बा नैजिबा दिनसोनि उनाव बे एम्फौ सुखांना दोननायनि फिथोबनि निफ्राय जोङो सिखिरि ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव बे सिखिरिया ओंखारनानैहाय। बेबायदिनो जोङो बे सिकिरिखौ हमनानै जिफोराव दोननाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जिफोराव दोन खांनानै बे सिखिरिफोराहाय साननै बा सानथामसो बिदै दैनानै दोनो आरोना नोंथां। बे जियाव बिदैै दोनखांनानै जोङो बेबायदिनो बेखौहाय फार्स्ट गिबि दैजेननाय बिदैखौहाय जोङो मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै दोनो आरो बेबायदिनो ओ सेकेणड बिदै दैनायखौ जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव ज' दोननानै लायो आरोना नों नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बिखौ खागस बा जोङो जिफोराव खोबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो नैजि बा से माससोनि उनावहाय ओ बेनि ओमफाय जोङो एम्फौनि फिसा ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बै एम्फौ ओ फिसाया ओंखारो ओंखारबोला जोङो ओ गिबियावनो इन्दि गोरलै बिलाइ ओंखार जेनायखौ होनाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला ओ बै गोरलै गोरलै ओ एम्फौआहाय बारा एसेबां गोरा बुस्थुखौ जानो हाया नालाय जायनि जाउनाव बिसोरनि हा थाइआ बायनो चान्स थायो बेनि जउनावनो जोङो ओ गिबि ओंखार जेनाय बिलाइ आइ फिसा फिसाखौ जोङो गिबियावनो होग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्लाना एम्फौआ एसे देरनो लागोन अब्लाना एसे बिलाइ गिदिर खौ होगोन जेब्लाना खननै खनथामसो गुस्लाय जोबनानै बिमा जायो अब्ला जों ङो ओ बेबायदिनोहाय बिलाइ गोराखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो इन्दि बिलाइखौल' होननायखौ जोङो नुनो मोना बेयाव जोङो थासुमलि बिलाइ बा खारौ बिलाइ बेबायदिखौबो जों बेबायदिनो ओ जोङो से माससो बिलाइ जाहोखांनायनि उनावहाय बै एम्फौआहाय मोननो हमो आरोना नोंथां। ओ मोननो हमनानै जेब्ला जोङो एम्फौखौ मोनो अब्लाना जों बै एम्फौखौहाय हमनानै जोङो थालिर दुनायखौं बा ओ बस्था बा बायदिसिना दंफां बिलाइ बेफोराव हमनानै बेखौ एम्फौखौ दोननाय जायो जायो आरो ना नोंथां ओ बा हरनै दोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बै फिथोबनिफ्राय जोङो ओ गिबि सिन ओ ओंखारनाय एबा हमनाय एम्फौखौ जोङो अजा होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङोहाय बे एम्फौखौ ओ दंफां बिलाइ आव दोननाय बा थालिर दुखुनायाव दोननायनिफ्राय जोङो बेखौ फिथोबखौ बोखारनानैहाय जोङो जिरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ जिरनानैहाय जोङो बेखौ बाजार गलाफोराव फानहैनायखौबो जों नुनो मोनो बा जोङो न'खरावनो गोबां ओ जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रि मैथा बायदिसिनाजों जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदि एम्फौखौहाय जोङो बेबायदिनो सानब्रै सानबासो दोनोब्ला बै एम्फौआवहाय जोंङो खान्थु' ख्रि जानाय जायखौ बुङो नोंथां नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ? बांद्राय गोबाव दोनोब्ला जोंना एम्फौआ खानथुख्रिबो जायो आरो ना नोंथां ओ बेबाय बिदिनो जोङो एम्फौ जिरखांनानैहाय बै फिथौखौबो जोङो ओ इन्दि सि दानायाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां ओ इन्दि सि ओ खौ माबोरैहाय दायो होनोब्ला जोङो बेबायदिनो खुन्दुंनिफ्राय ओ दानो नाय जायो आरोना नोंथां आथिखालाव थ' जोंना आखायजों दानो खौ जोङो नुनो मोनला गोबां मिसिंफोरजों मोनैसै गोदो हो जोङो बेबायदिनोहाय एम्फौ फिसिनानैनो जोङो फिथोब दिहुननानै बा ओ बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो इन्दिनि सि दानानै ओ गोदोनि सुबुंफोरखौहाय गाननायखौ जोङो नु नुनो मोनोमोना आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो एम्फौ फिनानै बो जोंङो ओ गावनि न'खरखौबो सामलायलांनो हायो ओ बा गावनि ओ थाखाय जोङो मोनसे बिजेनेस बो खुलिनो हायो आरोना नोंथांनि एम्फौ लानानै ओ नों नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि बर'नि ओ दानाय लुनायनि बागै जोंनि आइ जो माहारिफोरा माबोरैहाय दानाय लुनानै गानो?
औ नंगौ नोंथां। जोंना बर' सुबुं होनोब्लाथ' बिदिनो बर' आइजोफोर होनोबा दानाय लुनायाव आखा फाखा खा होननानै जोङो मोनथिना मोनो।
औ।
थिग औ थिग बेबायदिनो गोदोहाय जोंना ओ गोदो गोदोनि जोंना बर' आइजोफोरा जोंना लेखा फरा रोङामोनब्ला ओ बिसोरदि जोंनि सि गाङाव एबा जोंनो गाननो थाखाय बिदि दानानै सोलोंनानै गालांबाय बि बिसोरनि बेनि थाखायनो ओ बिसोरखौ जोबोर ओम औ बिसोरखो जोबोर ओ बाख्नायथाव होननानै जोङो साननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दा ओ दानि बर' सुबुंफोराथ' एबा बर' आइजोफोरा गोबां लेखा फरा रोंनानैब्लाबो बिसोरो सि बायदिखौनो दानो रोङा आरो गोदोनि सुबुंफोरा' थ' जोंना लेखा फरा रोङामोन बिदिनो बिजाब बायदिसिना गैयामोन नाथाय बिसोरो बे जि दानायखौ मानिफ्राय सोलोंनाय बेखौ साननो थाङोब्ला जोङो जोबोर गो औ जोबोर गोमोथाव होननानै सान ना लायो। ओ बेबायदिनो जोंना जि दानो गोदोनि सुबुंफोरा जि दानानैनो गावनि जिउखौ बुंंनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन जेरैहाय जोंहा बिदिनो जि दानाय होनोब्ला आसागि बैसा सागि मोननि ओ खोथाया जोंनि खुगायाव गिबियै फेजे फै फैयो फैयो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
बिसोर आसागि बैसागि मोना बिब' बिनानावा सानैदो जिु गुदुं जि दानानैनो गावनि जिउ खुंग्रा हाखौ दादोंमोन जेरैहाय बिसोरो गोबां ओ बिदि ओ जि जि दानायजों लोगोसे गोबां आग'रफोरखौबो जोंनि बर'नि गेजेराव एरनानै दिन्थिलांनो हाबाय एबा जोंनिखौ फोरोंलांनो हाबाय बिसोरो आग खर एरनाय होनोब्ला जोबोर आखा फाखामोन आ ओ बिदिनो बिसोरो ओ न' जि दानाय जि दाबाय थानाय समायाव न' सेरजों हाय मासे दाउ बिलांबाबो बिसोरो बेखौनो ओ हेबनो हायोमोन एबा ओ एरखांनो हा हायोमोन बिदिनो बिसोरो मा नुना फैयो माबेबा जायगाव थांना फैनानै हाजो हाला नुना फैयोब्ला बिसोरो बे बे हाजो हालाखौनो बिसोरो ओ जियाव एरखांनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। थिग औ थिग बेदिनो बिसोरो गोबां ओ सि दानानै एबा गोबां आगर एरनानै जोंनि दा बर' हारिनि गे हारियावहाय ओ सोलोंना गालांनो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावनि बा थ्रा बिदिनो जोंहा गोबां ओ गोबां आइजोफोरानो गोबां बर' आइजोफोरा औ औ बेसोरनि ओ सि दानायखौ नायै नायै सोलोंनानैहाय गोबां ओ रां रुफा बायदिसिना खामायनो हादोंमोन जेरेबा बिसोरो बिसोर जि दानायखौ नायना लानानै नो एबा रोंनानैहाय ओ बिसोरबो सि दानो हमबाय बिदिनो बे फार फालांगि एबा बाजारफोराव बायदिसिना बाजारफोराव फाननानै गोबां रां खावरि खामायनायजों लोगोसे गान गावनि ओ गाननाय जोमनायखौबो गावनि आखाइजों दा ना लानो हादों आरो ओ न'नि बिसि फिसायनि गाननाय जोमनायखौबो गावनि आखायजों नो दाना होनायजों लोगोसे बिसोरो न'खरखौ ओ गोबां बिथिंयाव नो रां रुफानि बिथिङावनो ओ गोबां हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिसोरो बिदि खामानिखौ मावफालांबाय थादोंमोन आरो नोंथां औ बिदिनो जोंना सि दानाय होनोब्ला थ'दानि ओह आइजोफोरखौ जोङो गोबांखौ नुनो मोनला नाथाय जोंना खाय खायफा खायफाया दायो। औ बिदिनो जोंना ओह हिसानजों दानाय सिफोरखौ जोङो गोबां बेसेन गोस बेसेन गोसा ओह बेसेन लाना यैहाय जोंहा फाननाय जायो जेरै जोंहा इन्दिनि हि सिखौनो जोंहा ओ बिदिनो हिसानाव दानानै गोबां बेसेन ओयाव फाननाय जायो बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा द ओह सा-साफा सानैहाय दाबो ओह हिसान दानानैनो जोंना जि गावनि जिउ खौ खुंनायनि गावनि जिउखौ खुंलांनायजों लोगोसे न'खरखौबो बिसोरो ओ बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थानो हादों आरो नोंथां।
नंगौ।
नोंथाङाबो बिदिनो सि दानायनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो थ' जि दानाय होनोब्ला जोंना ओ बर' आइजोफोरा आथिखाल मुगायाव गोबांखौनो जोङो बारा एसेबां जि दानायखौ नुनो मोनला नोंथां ओ गो गोदोनि समावथ' जोङो नुनो मोनोमोन जे गावनि गाननो थाखाय जोमनो थाखाय ओ गिबियाव बिसोरो आइजो माहारिफोरा ओ गाव गाननो थाखाय दख'ना एबा आर'नाइ एबा गामसा बेफोरखौ गावनो दानानै लायोमोन आरो। दा नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो खोनानो मोनोमोन जे गोदोनि दावहारुफोरा दावहा नांनो ओंखारोब्ला आइजो माहारिफोरा ओ हरसे बा हरनैनि गेजेरावनो जिखौ दानानैहाय बे दाव हारुनो आर'नाइखौ गानहो हरोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय ओ आइजो माहारिया बेबायदिनो गोबां दानाय लुनानै गानोमोन नाथाय जों दा आथिखाल मुगायाव बारा एसेबां आइजो माहा रिखौ दानाय लुनायखौ जोङो नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला दानिया जोंना ओ मेसि नानो दाखाजोबो नालाय गासैबो खामानिखौनो बेनि जाउनाव जोङो दानि आथिखाल मुगायाव आइजो माहारिखौ एसेबां दानाय लुनायखौ जों बारा नुनो मोनलिया आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन थनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।